हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादोंना खुलुमबाय नोंथां
अ खुलुमबाय।
बेलासे समनि हननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय ओ आङो ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायफानो हागोन
औ दङ आं फ्रि दङ नोंथां सावरायजागोन
औ बिदिब्ला जोङो ओ जोंनि जि न'खर जायखौ होननानै बुङो जों बे बे न'खरनि मोनसे आयदा लानानैनो जों सावरायलायनोसै नामा नोंथां
दे होमबा बुंलांदो नोंथां एसे।
औ औ दा जोङो न'खर होननानै बुङोब्ला। जाय न'खराव जोङो जोंनि बिमा बिफा गथ' गथाय। बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बेबायदिनो जोङो मोनसे न'खराव थानानै रुजु रुमु संसार जालांबाय थायो। बेबा संसाराव जोङो मान ने संसाराव माने थांनानै दङ एबा जाय जायगायाव थानानै जों संसारखौ खुंदों बेखौ।। जों माने न'खर होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां दा न'खर। नखर होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे न'खरा मा बायदि जानाया मोजां एबा मोन मोनसे नखराव जोंनो मा मानि गोनांथि आरो मोनसे नख'राव माबायदि बिदि जोंनि रायज्लायनाय थानाय जों थानाय जानाय लोंनाय बायदिसिना बिथिङाव जों माबायदि जानांगौ। बिनि सायावनो जोङो सावरायलांनोसै। दा जोंहा न'खर होनना बुङोब्ला। ब्ला बेवहाय गंफ्रोमबो न'खरावनो सासे माने गाहाय सासे गाहाय थायो। एबा न'खर दैदेनगिरि सासे थायो जाय। जाय दैदेनगिरि बे न'खर दैदेनगिरि बिथाङा माने नखर नखरखौ दैदेननो गोनां जायो एबा न'खरनि गासैबो। खामानि दामानि न'खरनि गासैबो बिथिंखौनो नोजोर होनाय। न'खरनि गासिबो खामानिखौनो नोजोर होनाय न'खरनि गासिबो दायथ'आनो माने बे गाहायनियाव थायो एबा दैदेनगिरिनियाव थायो। बेबायदि दैदेन रि होननानै बुङोब्ला जोङो बिमा नङाबा बिफाखौ बुंनाय जायो आरो बिमा नङाब्ला। बिफानि बादै जुदि बिबौ बिबैमोन थायो अब्ला बिसोरखौ जोङो माने दैदेनगिरि हिसाबै जों गनायनानै लानाय जायो। आरो जेब्लानोाखि बिमा बिफा गैला बिमा बिफाया माने रुंसारि जालांबाय। बिबौ बिबै रुंसारि जालांबाय दा गावलसै गावनि बिसि फिसाय गथ गथायलसै अब्ला माने मा गावनो दैदेनगिरि एबा नखर। खौ फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय जोङो नायनो गोनां जायो। जेरैहाय गंसे नखराव गंसे नखरखौ जोङो मोजाङै सोलिलांनो थाखाय गंसे नखरखौ खौ जोङो मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जोंनो बेवहाय सोलोंथाइनिबो गोनां जायो। जेरैहाय जोङो गंसे नखरखौ दैदेनलांनायाव जोङो जोंनि गथफोरखौ जोङो फरायसालयाव हेगार एंगार हरनायजों लोगोसे जों गाव गबो सोलोंथाइखौ लाग्रोनो गोनां जायो। एबा गावबो सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो फारफ्राम बिथिङावनो नखरखौ नायबिजिरनायजों लोगोसे गथ' गथायफोरखौ। सोलोंथाइ होनाय मोज मोजां राव फोरोंनाय गेदेरफोरखौ सनमान लानो होनाय। उन्दैफोरखौ अननो। फोरोंनाय बेबायदि बिथिंखौ जोङो माने जोंनि जाय न'खरनि मानसिफोर बिथांमोननो माने बिसोर नो जोङो फोरमायलांनो हायो एबा दिन्थिलांनो हायो। नाथाय जाय जोंनि नखरनि गाहाय एबा दैदेनगिरि बै दैदेनगिरि एबा गाहाया जुदि। सोलोंथाइ गैयाब्ला बा बिथाङा सोलोंथाइनि बिसय जेबो रोङाब्ला बा बिथाङा माने। उन्दै समनिफ्राय जेबो सोलोंथाइ मोनाखैब्ला बा बिथाङा लेखा फरा रोङाब्ला बा बिथाङा जायखि जाया खामानिफोरखौ ब थाबनो सानखांनो हायाब्ला जोंनि नखर संसार दानाया। फेलें जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जाय नख'राव जेनेबा जाय नख'रनि दैदेनगिरिया सोलोंथाइ गैया एबा जे फोर रोङा माने बिथाङाबो मा नख'रखौ मोजाङै दैदेननो दैदेनलांनो हाया होननानै जोङो बुंनो नाङ मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जुदि मोजां सोलोंथाइ गैयाब्ला बिथांनि रावफोरा जुदि मोजां नङाब्ला न'खराव जुदि बिमा बि बिानियाव गथ गथाय बिब बिनानावनि सिगाङाव जुदि मोजां राव बाहायनो रोङाबा माने गाज्रि राव बाहायोब्ला माने उन जोलैफोराबो बिसोरनि गथ' गथायफोराबो माने दैदेनगिरि एबा बिमा बिफानि बाथ्रााजोंनो लानानै माने बिथांमोन बिथांनि गथ'फोराबो बा उन्दैफोराबो माने बेबायदि माने सोलोंथाइखौनो बेबायदि गाज्रि सोलोंथाइखौनो माने लालांनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ
जोङो मोनसे नखर हिसाबै जोंनि दैदेनगिरिया बेबायदि जानांगोन माने जेब्लाबो न'खराव जोङो माने गेदेरखौ सनमान होनो रोंनांगोन उन्दैखौ अमनो रोंनांगोन आरो नखर होनना जों जेब्लाबो माने मा जोङो आनान गसाइ सोरजिगिरि अफंलावरिखौ जोङो फोथायनानै सिबिनो रोंनांगोन
ओ
आनान गसाइ सोरजिगिरि अबंलावरिखौ जेब्लानखि जों सिबिगोन अब्ला जोंनि गोसोआव जेब्लाबो मोजां साननाया फैगोन जेब्लानो जोंनि गोसोआव मोजां मोजां साननाया फैयो अब्लानो माने जोङो उन जोलै एबा गासिबो मानसिफोरखौ मान सनमान होनाय जायो जों लोगोसे गासिबो मानसिफोरखौ अननो बरायनो गोरों जायो बेखायनो बेखायनो जोंनि नखरनि जाय दैदेनगिरि एबा जाय गाहाय बिथांमोना जुदि जोंखौ फोरोंना गालाङोब्ला बा नखरनि मानसिफोरखौ फोरोंना गालाङोब्ला बे जे नखरफोराव मोजां राव रायज्लायनांगौ नखरफोराव आनान गसाय सोरजिगिरिखौ जेब्लाबो फोथायनांगौ इसोर जेब्लाबो फोथायनांगौ इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै इसोरखौ जोङो माने आलारि बाथि सावनानै जों फुजिनांगौ आरो माने फरायसालिफोराव जों सानफ्रोमबो थांनांगौ जाय गथफोरा फरायसालियाव थांदों बेबायदि गथसा गथफोरखौ जेनेबा सम मथे फरायसालियाव दैथायहरनाय सम मथे फरायनो होनाय फरायखांनायनि उनाव जेब्लानिखि बिमा बिफाजों गथ' जगोन बैफोरा गावसिरनि गथ'फोरखौ मोजां राव फोरोंनाय बा बायदिसिना सल'बाथा खोन्थानाय बेबायदिनो गिदिर गिदिर ओ जाय बिथांमोना माने जोंनि ओनसोलाव दिनैसिम गैलिया जेरैहाय जों मख'नो नांगोन जोंहा जवारलाल नेहुरु महात्मा गान्धी बेबायदिनो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननि जिखिनि बोसोन होलांनाय बिथांमोननि जि राव बैफोरखौ जों माने गथ'फोरनि सिगाङाव माने बिथांमोननि बोसोनखौ जों फोरमायनानै होयोब्ला हयथ' गथ' फोराबो माने बेबायदि बोसोनखौ खोनानानै गोबां बिमा बिफा बिफानिफ्रायबो गोबां गियानखिनिखौ आरजिनो हायो
नंगौ नोंथां
बेबायदियैनो जोङो मोनसे न'खरखौ दैदेननायाव जोंहा माने जायखिनि गाहाय बेयो माने गोख्रोंनो माने बिबान लानो गोनां जायो आरो बै गाहायानो जुदि बिबान लानायाव फेलें जायोब्ला माने बिथाङानो जुदि गाज्रि राव बाहायोब्ला बिथाङानो जुदि गथ'फोरखौ मोजां लामा दिन्थिलांनो हायाब्लानो जोंनि न'खरा थेर बेथेर जायो आरो बे बाथ्राखौबो मख'नांगोन जाय न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाबाय थायो जाय न'खराव बिमा बिफा फिसालानि गेजेराव नांलाय खमलाय जाबाय थायो जाय नख'राव माने जे जेब्लाबो नांलाय खबलायानो जोबा अब्ला बैफोर न'खरनि उन्दै गथ'फोरा एबा सोलोंथाइ लाफुबाय थानाय गथ'फोराबो मा जायो माने माने जेबो गुरुक्थ' गैयै एबा सोलोंफानानै अ बिथांमोनाबो गाज्रि लामायाव थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेराफारसेथिं जानाय लोंनायनि खेथ्रआवबो जोङो बायदिसिना गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जोङो गथ'फोरनो मालाबाबो सिगाङाव दिन्थि नो नाङा नङा होमबा नोंथां दा नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो नोंथांमोननि गामि ओनसोलावबो बेबायदि न'खर दङ नामा जेनेबा जाय न'खराव अरायबो माने ओ गोजोनखौ हास्थायनानै मान सनमान गेदेरखौ मान सनमान होनानै उन्दैफोरखौ माने अननानै बेबायदि दैदेन लांनाय न'खर आरो नोंथांमोननि गामि ओनसोलनि न'खरफोरा दिनैनि दिनाव बा आथिखालनि दिनाव माबायदियै सोलियो एबा माबायदियै संसारखौ खुंलांगासिनो दङ बेनि सायाव नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होगोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन दङ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंनानै थारैनो सैथो आरो बेफोरबायदि जानांगौआबो थारैनो जानोनो नांगौ जायाब्ला माबायदि इयुनाव सोलिलांनो हागोन बिदि नङा होमबा? आरो जुदि उन्दैया गेदेरखौ सनमान होआबा बा एबा गेदेरा उन्दैखौ सनमान होआबा अनसायाबा माबोरै जानो नङा होमबा मोनसे न' न'खर जानो गोनांब्ला गियानजोंबो आबुं जानांगोन मोनसे न'खराव मोजाङै सोलिलांनो थाखाय गियानाबो गोनांथि सोलोंथाइया गोनांथि।
आरो जाय गेदेर जायबा सामलाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेराव फरायनाय बा लेखा गोरों नङाब्ला गोबां दङ लेखा रोङि सुबुङा न'खरखौ मोजां सोलिलांगासिनो आरो सोलिबोदोंबो आरो सोलि लांगोनबो गासैबो एखे नङा नालाय। लेखा फरानि सुबुङाबो गोबां मोजाङैनो न'खर सोलिलांगासिनो दं। एबा नङाब्ला जेरै ओ लेखा बिमा बिफाया लेखा फरा रोङाब्लाबो गावनि फिसाखौ लेखा गोरों खालामनो लुगैया नङा होमबा लुगैयो नङा होमबा? लेखा गोरों खालामगासिनोबो दङ गोबाङानो खालामलांगासिनो दङ मानोना बिमा बिफा खायफा न'खरनि हालोदनि थाखाय गोबाङानो ओ गोदोनि दिनाव माने दा जोंनि बिमा बिफाखौ बुंनो थाङोब्लाबो नङा नोंथां? ओ
नंगौ।
थाबब्लाबो गोाङांनो सोलोंथाइ लानो हायाखै एबा न'खरनि हालोदनि थाखाय लानो हायाखै सोरबाबा रां रुफानि माने
गैयि रां रुफा जेराव सामलायख' हायैनि थाखायबो गोबाङानो सोलोंथाइ लानो हायाखै थेव अब्लाबो बिसोरो ओ गावनि फिसाफोरखौ गावनि फिसाज्ला फिसाजो जाय दंङो बिसोरखौ गियानि खालामलां आरो खालामलांबाय बेनोबो दंङ आरो गियानबो होदों सोलोंथाइबो होदों गावसोर रोंङाब्लाबो खस्थ' खालामनानै गावनि फिसा सोलोंथाइ होलांगासिनो दङ गोदोर गोलाव खालामदों सोराव होरि गोनांबो खालामदों सोरबाबा आइ ए एस आइ पि एसबो ओंखारलांनो हादों थाङोब्ला आइ एस आइ पि एस दंङोब्लाथ' जोबोद गोदिर बे मा होनो गोदिर बिबान थानाय गोबांङानो जाय दा ओ मानो गामि ओनसोलावथ' गोबां रोखोमनि नुयो जेनेबा गैयि न'खर बा गोनां न'खर गोनां न'खराबो गासैबो बो सोलोंथाइ होनो हागोन बा गियान होजोबनो हागोन बेल'थ' नंङा नोंङा नङा होमबा नोंथां गैयि न'खराबो खस्थ' खस्थ' खालामनानैब्लाबो गावनि फिसाखौ गोरों खालामदों खिन्थु नाथाय बै गोनां न'खराबो गोबां रां दङब्लाबो रां रुफा बा गियान दंङोब्लाबो गावनि फिसाखौ खायफाया मोजां खालामलांनो हायाखै सोलोंथाइ होलांलांनो हायाखै बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि नुनो जों नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरबायदि आथिखालाव गोबां सोलायनो हमदों गोदोनि ओ सोलोंथाइ लानाय आरो दानि सोलोंथाइ लानाय गोबां नुनो मोनदों
गोदोनि सोलोंथाइ लानाया गुबुनमोन दानि सोलोंथाइ लानाया गुबुन जालांनो हमदों नङा होमबा नो
नंगौ नंगौ थारै
जानाय लोंनायनि जोंनायायावबो सोलायलांनो हमदों उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सोलायलांनायखौबो नुनो मोनदों। मानो होनबा खायफा न'खराव गोनां न'खरनि बा जाय न'खराव आंखाल गैयै न'खरफोरावबो माने गियान लानो होदों नाथाय गियानखौ आरजिना लानो रोङाखै गोबां मानो होनो फरायसाफोरा गियानखौ आरजिना लानो रोङाखै खिन्थु गैयै न'खरनि गथ'आबो गैयै न'खरनि फरायसाफोराबो गैयाबाबो गावनि ग बिमा बिफानि खस्थ'खौ नायनानैब्ला बिसोरनि माबायदि न'खरखौ सामलायदों बेखौ नायनानैगावनो गियानखौ आरजिना लानो हानाय
जाय न'खर आंखाल गैया आंखाल गैयि न'खरखौबो गावनि गियान आ सिना लानायखौ नुनो मोननो थांङाखै मानो होनबब्ला नोंथां खायफा खायफा नख'र हराव गोबां रोखोमनि बेराम आजारजों भुगिनांनो गोनां जादों।
नंगौ नंगौ नोंथाङा नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जि जोंहा खायसे गोबां आइ पि एस अफिसार बायदि फरायसाफोरा बरायनानै जोङो साख्रि मोनलांनायखौ नुनो मोनदों नंङा मोनथां दा नोंथाङा बुंनाय बायदि नंगौ जोङो बेबायदि जोंनि नख'र नखरा गोरिबब्लाबो जोंनि दैदेनगिरिया माने लेखा फरा रोङाब्लाबो बैबायदि नख'र नखरफोरा माने ओरैबायदि माने मोजां सानथायजों सोलिनाय नखर नङा हबा नोंथां जेरै बिमा बिफा मफाया रोङाब्लाबो माने बिथांमोनहा मा सानो जेनेबा जोंसो रोङा जों जाम्बा जाम्बि औ जोंसो जों जामबा जाम्बि जाब जाहाथे जोंनि फिसाया बेबायदि जाम्बा जाम्बि जाया एबा जोंबायायदि जे रोङि जाया बेनिखायनो बैबायदि खायसे सुबुं थ जाय बिथांमोना गावसोरनि गथ गथायनि थाखाय थैथां जुजियो आरो गावसोर रोङाब्लाबो ग गथ गथायखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय माने सानफ्रोमबो हरखिसान नाजायो बैबायदि नख'रनि गथ' फोरानो दिनै नोंथां बुंनाय बायदि जेरैबाय गेदेर गेदेर अफिसार जाबाय आइ पि